हेलौ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे सम दंब्ला।
औ नोंथां हागोन नोंथां। अब्ला
औ औ नंगौ नोंथां जागायजागोन।
रंजालि बैसागुनि सायाव सावरायनोसै होनब्ला नों
औ औ नोंथां।
रंजालि बैसागु होनो ब्ला जों गासै मोनथि खायो रं उम रं रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां जाय जाय फोरबोआ बोसोरसेयाव खेबसेल' खेबसेल' जायो नङा
औ नंगौ नोंथां
उम बे बैसागोनि ओ जागायनायनि सिगाङाव सैथोनि लास्ट खालार खालि जों मोसौखौ थुहैयो फैनानै जों मोसौखौ बारायबाय थानायनि मोसौखौ जोलै बारायबाय थ थानायनि थाखाय थुखैनानै मेथाइ खनै खनै उम फान्थाव हानानै लाव हानानै बिदिजों जोङो थुखैयो मोसौखौ
थां
थुखैनानै थाखा गोदान होनानै
औ
बिदिजों मोसौखौ सैथोनि लास खालि थुखैनानै हेगार हरनाय जायो सैथेलासखौ फोजोबनो बेनि उनाव बैसागोनि से खालारनिफ्राय जों बयबो न' न' आफााब्राइ बाथ गथौखौ खुलुमफानानै खाला लगायखांनानै गामिनि बोराय बुरै गिदिर मानसि फोरख मान होयो खुलुमहैयो नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम गेदेरफोरखौ मान होनानै बो ओ गेदेरखौ मान होनानै समब समबि जों हेनसेक लालायनानै बिदिजों जोङो से खालार खौ बारहोहरनाय
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो बैसागोखौ ओ गाजा गोमजायै नै खालारनि फ्राय मोसानो थाखाय गथ' गथायाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख ख्लाय गासैबो ओंखारबोययो गाव बर' हारिनि खाम सिफुं दामग्रा उम जथा सेरजा बिदि बिदि लानाय नङा होमबा नोंथां। बिदि लानानै ओंखारबोनानै गासैबो
औ।
दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै रंजानो थाखाय ओंखारबोयो नङा होनब्ला नों
औ नंगौ नोंथां।
नै खालारनिफ्राय जागायनानै जों मोसानायखौ जागायनानै गुबुन जायगाफोरावबो गामिनि गुबुन जायगाफोरावबो जागायना मोसाहैनानै बिदियैनो उम रंजाहैयो गासैबो ज' ज'
औ नंगौ नोंथां।
गावबा गावनि ओ हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ लानानै बेनि उनाव सिख्लाफोरा
औ।
सिख्लासा हिनजावसाफोरा।
औ।
ओ दख'ना, गाननानै फास्रा लानानै ओंखारबो नङा होनबा नोंथां। ओम बिदिनो जोङो मोसानायखौ स्नि खालारसिम बार हरनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां। ओ बैसागोआ बिदिनो रंजा बाजायै उम फालियो जों बर'फोरा।
औ औ नंगौ नोंथां।
गो बे रंजालि बैसागुआवनो जोङो ओ मैगं थाइगं खानानै उम जौसे से जौसे से बिदनि मैगं जानाय जायो। बेजोंनो जोङो ओ मोसानायखौ स्नि सा सिम बारहोहरनानै मोसाबाय था बे गुबुन गामिफोरावबो थांनानै, खाम सिफुं जथा लानानै सेरजा लाना थरखादार लानानै, मोसानो थाङो।
औ नंगौ नोंथां।
बेजों जोङो ओ गाजा गोमजायै मोसा मोसानानै रंजानानै बारहरो गासैबो दुखु दाहाखौ। खो बावगारनानै। नोंथाङामाबो फंनैसो बुंना होदो।
औ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि मोसौखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा दिनै दिनखालि, जोङो थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेयाव जोङो गिबियावनो जोङो, बिनि सैथो दाननि सानसे सिगां जेरै जोंनो मोसौ थुखैनो थाख खायसा ओ मुवा नांगौ बेखौ जों नागिरना लाखायो आरो जेरै दिग्लिलिथि थाराय गाज्लि, बिनि उनाव पानिलाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो नागिरनानै लाखायो। बिनि उनाव जोङो सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ, थुखैनो समाव जोङो जेरै औवानि थेंउल जिरनानै जोङो बेखौ माला सुनानै, मोसौनो गानहोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों मोसौ, थुखैनायाव बेखौ सारनानै ओ सारनानै सारो आरो जेरै जोङो मोसौखौ दैमा नङाबा फुख्रियाव जोङो थुखैयो आरो नोंथां बेनि उनाव, जोङो दिग्लिथि थाराय गाजि गाज्लि औ बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव बेखौ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनाथ' मोनसे खुगा मेथाइ दं नालाय गोदोनि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर जेरै बारिलांबाय था बिदिनो जोङो बे मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो मोसौनि गोजाम फागाखौ जोङो जेरै दिग्लिलिटि बिलाइ थाराय गाज्लि बेजों जोङो थु नानै गारबोयो आरो बिनि उनाव जोङो मोसौखौ औ मोसौखौ जोङो ओ जेरै साराय खिथुनि हांगारखौ थाव गुबै, लगायनानै जोङो मोसौनो फोनना होनाय जायो आरो मानो होनोबा गोदोथ' जोंनि जायगाया जेरै ओ अरन बारि गोजामोन नालाय जेरै मोसा लख्रा बेफोर थायोमोन नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौखौ दाजाथों होननानै बे फोथाखौ थुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ बे सान खालिथ' जों मोसौखौ बुनो मोना नालाय नोंथां बिनिखायनो मोसौखौ जोङो, जेरै दिग्लिलिथि थाराय गाज्लि बेजों जोङो बुज्राव बज्राव न' फारसे लाबो बिनि उनाव जेरै मोसौ थुखैनाय आग्लायनाय दिग्लि रिथि थाराय गाज्लि बेफोर खौ जोङो बाख्रि आरो मोसौ गलि सायाव जोङो थेबखोनानै दोनो आरो नोंथां । बिनि उनाव जोङो औ गोदान फागा लागायनानै मोसौखौ ओ होयो आरो नोंथां गोदान फागा लागायनानै बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि से कालाराव जोङो गिदिरखौ जोङो ओ खुलुमो आरो नोंथां खुलुमो मान होयो आरो नों बे जोंनि बैसागुआ आरो जोङो बैसागुआव मोनसे गोथै सि बेखौबो बावो आरो से खालार खालि बेनि उनाव जोङो नै खालार खालि नोंथाङा होननाय बायदि जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगना जाबस्रिं, थरखा लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु फोरबो मोसानो थाङो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो जेब्ला बैसागु मोसाहैयो जोंनाथ' बर'फोरनिया मोनसे हुदा दं नालाय जेरै माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौ जोङो अमा बेदर बेदर एवनानै ओ लोंनायखौ जोङो नुयो बेनि उनाव जोङो ओ खुगा मेथाइ खननानै जोङो बै बैसागुखौ रंजायो आरो जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला नोंथाङा होननाय बायदिसि जोंनि बर'नि द- द'खना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा हौवाफोरा गामसा गोथां बेनि उनाव गेन्दि गसाला गोदोनायाव आर'नाय लानानै जोंङो ओ बोराय बुन ओ बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो जहैयैनो जोङो बैसागुखौ रंजायो । नोंथां बैनि न'खर बेनि न'खर जोंनो औ जायनिबा न'खर न'खराव जों मोसानो थाङो बै न'खरनि सुबुङा अननानै जोंनो रां एसे माइरं एसे जा हायो बेखौनो जोंनो अनसुंथाइ महरै हरो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ नाजावनानै लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ जेब्ला जोङो बै मागिनानै जेब्ला जोङो बेखौ नोंथाङा होननाय बायदि गोदोथ' जङो बैसागुखौ थामजि ओ सान फालिनाय जायोमोन दानि जुगाव थ' जोंङो स्नि सान ल'सो फालियो नालाय नोंथां बिनि उनाव जेरै बैसागु मा गियान मोननाय जेरै रां एसे, माइरं एसे, बेखौ जोङो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो फोथार नङाब्ला दैमा फारफोराव नोंथां। बिनि उनाव जोङो
थारैनो ।
बेनि उनाव जोङो एकस' एक बिदिनि जोङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा होननाय लेखा बे एक्स' एक बिदनि जोङो गोखा गोखै जायोब्ला लायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय जोङो बेखौ दासिमबो फोथायनानै जों जायो आरो नोंथां गोखा गोखैखौ बिनि उनाव जोङो औ। बेनि उनाव जोङो ओ जोंनिनो मोनसे बावखुंग्रि फोर्बो बेखौबो जोङो बैसागुआव फालियो आरो जेरै मोसौ थुखैनाय समनिफ्रायनो जोङो बेयाव बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयो आरो नोंथां जेरै खाम, सिफुं, जथा सेरजा, गंगोना, साबस्रिं लानानै जोङो बेयाव जेरै बर'निनो दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा हौवाफोरा गामसा गोथां बिदि गाननानै जोङो गासैबो बोराय, बेन्थ', सेंग्रा सिख्ला सिख्ला, गथ' गथाय जों गासिबो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुं सुबुंफोरा होननाय लेखा जेरै सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ मोनैनि बेयाव बास्रुम ना थैदोंमोन होननाय बिनि उनाव आरो बियो होनलांदोंमोन जानांगौ जेरै बेयावलायनो गाखोयोब्ला साननाय फोरा जाफुङो होननाय लाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआव बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां जोंनि बर' फोर बावखुंग्रि हाजोखौबो बैसागु फोर्बोआव औ । बेयाव जोंनिनो बर'फोरा ओ बर' आइजोफोरा जेरै दोरोङारि ओंख्रि अन अनला दाउ, सबाय साम', नारजि अमा, नाफाम बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो सं संनानै जोङो फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ आरो जेरै जोंनि बर'निनो ओ मुंदांखा जेरै इन्दि सिनि दख'ना, फास स्रा, गाननाय गस्ला बेखौबो जोङो फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आरो । जोंनि बर' आइजोफोरानो औ समायना रमायना दानानै-लुनानै ओ बिदिनो जोङो फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मा होनो बावखुंग्रि हाजोआवबो । औ बावखुंग्रि हाजोआथ' जोंनि मोनसे बेबो बैसागु फोर्बोआव फालिनाय आंगो फोरबो नालाय जों बेखौबो ओ फालियो आरो नोंथां दासिमबो ।
नंगौ नोंथां ।
ओ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि बैसागु फोर्बोनि सायाव सावरायनाय स'मा एसेनोसै नामा नोंथां? जोंना समाबो जाना फैबाय नालाय गोजोन नथों नोंथांनिसिम । औ औ ।